औ औ ओरैनो दं नोंथां नै
ओरैनो दंङब्ला आं नोंथांजों माखासे गोनांथि ओ जोंनि जिउआव सोलोंथाया जेनाखि माबायदि गोनां बेफोरनि सोमोन्दै ओ गुवारै सावरायनो थाखाय आं।
अ औ औ। जागोन जागोन नोंथां।
दा नोंथांङा जेनखि। सोलोंथाइ बेनि सोमोन्दै ओ गुुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथा।
हागोन हागोन नोंथां।
दे होमब्ला नोंथांङा
औ औ बिदिब्ला सोलोंथाइ ना नोंथां। सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा मोनथिखायो। जेनेबा जों ओन्दैनिफ्राय जेनेबा जोब थैजासिम। जोंहा माखासे सोलोंनो गोनां गोबां दंङ मानो होनोब्ला सोलोंथाइ। थायानो जाहैबाय जोंनि मानि दानि जुगावहाय थांनानै। थानाय दानि जुगाव मानि सुबुं माहारिनि थाखाय थांनानै थानायाव मोनसे जोबोर गोनांथार। ओ मा होनो बेखौ फाव खालामो आरोना सोलोंथाइया जेन'बा। गोदोनि दिननिफ्रायनो जोंङो माने सोलोंथाइखौ सोलिबोगासिनोखौ जों नुनो मोन। दों आरो दानि जुगावथ' जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों। मोनसेबो खामानि बा जोंङो न'निफ्रायनो ओंखारनो हाया बायदि होननानै बुंनो हायो नोंथां। दा सोलोंथाया जोंनि थांनानै थानायाव। माने मोनसे एकदम एंगार हायै बिराद। थार आरोखि ना बियो सोलोंथाया। दा गोदोनि दिनावहाय जेन'बा लेखा फरानि सोलोंथाइ लानायखौ जोंङो खम बिबांनि नुनो थांङोमोन आरो। बिसो ओ बै समावहाय जोंङो मानि जोंनि जिउखौ दैदेनलांनायनि माखासे सोलोंथाइ बेखौल' जोंङो मानि लानायखौ नुयोमोन आरोना लेखा फरानि सोलोंथाया एसे खमोन। खिन्थु दा आथिखाल गोदान मुगा दानि मुगायाव जोंङो लेखा फरानि सोलोंथाइ लानायखौ जोंङो दा माने गोनांथिखौ दा बांसिनै नुनानै माने नुबोगासिनो दंङ दा बुंनो थांङोबा जोंङो सोलोंथाइ गैयाबानो जों दा ओ माखासे खामानि बा जोंनि जिउआव थांनानै थानाय। खामानिखौ जों मावनो हाया होननानै ओ बुंनाया। गाज्रि जानाय गाज्रिद्राय जानाय नंङा मानो होनोब्ला जों जेखि खामानि बा जेखि हाबा मावा जोंनो सोलोंथाइ खौ नांगौ जानानै फैयो दानि दिनावहाय जोंङो मानि सोलोंथाइखौ जोंङो ओ साख्रि बा माबा मोनसे गोजौ बिदिनो मा होनो। ओ कम्पानिफ्राव बा ओ साख्रि गोजौ गिदिर गिदिर साख्रि लानायफोरल'नि थाखायल' जोंङो सोलोंथाइ लाया ओ आबाद मावनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै बुंजायो मानो होनोब्ला जोंङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों ओ दानि जुगावहाय जों आबाद मावनोबो हाया होननानै जोंङो साननानै लानांगोन मानो होनोब्ला दानि दिनावहाय जोंङो आबादखौ ओ गोदान मुगाजों जेनेबा खारफानानै जों गोदान गोदान आबाद मावनायखौ जों नुनो थांङो। दा बे गोदान गोदान आबाद मावनायाव जेन'बा जोंङो माखासे नांगालनि सोलायै जोंङो दा ट्रेक्टर बाहायनायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो माइ गायनायनि बेलायावहाय जोंङो ओ दानि दिनाव गायनाय फुनाय आरो हानाय मारा होनाय गासिखौबो जों दा मेसिनजों ओ मावजोबनायखौ नुनो थांङो। दा बे मेसिनजों मावनायाव जोंङो माखासे सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो बे मेचिनखौ सालायनो हाया। दा उमह हु बेजों लोगोसे जेनेबा आबाद मावनाय सम समावबो जोंङो ङो आबादनि जि जायनाखि बेगर बा जोलै बेफोरखौ जोंङो माखासे ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बेखौ सिनायनो हाया आरो बेयाव माखासे बिदिनो ओ हासार बा मुलिफोर होनायाव जोंङो सोंलोंथाइ गैयाब्ला जों बे मुलि ओमफाय जोंङो सिनायनाय नंङाना दा बे बेलायावहाय जोंङो सोलोंथाइखौ जोंङो आब बाद आबादनि बेलायावबो जोंनो सोलोंथायखौ नांगौ होननानै दा बुंनो हायो दा बेजों लोगोसे जोंङो ओ जोंङो जिउआव थांनानै थानो थाखायथ' जोंनो सो सोलोंथायखौ नांखागौ बेजों लोगोसे जोंङो ओ दा जायनाखि दानि मुगायाव ओ मा होनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनेबा जों दावगानो हायाखौनो बुंजायो दानि गोदान मुगायाव हाय दा ओ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला दा मा होनो जोंङो गावखौनो गाव जाम्बा बायदि साननानै लानांगोन आरोखि मानो होनोब्ला नों ओ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जों दा न'निफ्राय बा ससे लामाखौनो जों ओंखार थनो हाया बायदि बुंजायो आरो दानि जुगावहायथ' मा होनो ओ कम्पिउटार जुग बा मबाइल जुग दा बे जुगावहाय जोंङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला बा लेखा रोंङाबा जोंङो बे मुगाजों जोंङो खारफानांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय दा जों जेखि खामानिखौनो मावा मानो जेखि हाबा मावा मानो जों दा ओ मा होनो कम्पिउटार बा मबाइलनि गेजेरजों जोंङो मावनांगौ जाबाय बा ओ मावनो हायो बा मावथारनांगौ जानानै फैबाय माखासे खामानिखौहाय जेरै जोंङो मा ओ सोलोंथाइ लानायावबो जोंङो माखासे ओ मा होनो आयदाफोरखौ जोंङो दा ओ इन्टारनेट बा कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो जोंङो दा मोननो थांङो दा बे बेलायाव जोंङो ओ सोलोंथाइ लायाबानो जों दा मोनसेबो खामानिखौनो जोंङो मावनो हाला होननानै बुंजाबाय आरो नोंथां। ओ बेजों लोगोसे जोंङो लेखा फरानि सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंङो मा जोंनि जिउखौ माबोरै दैदेनलांनो थाखाय बेखौ बिनि थाखाय जोंङो माखासे सोलोंथायाइ लानो गोनां जायो जेरै ओ थांनानै थानायाव नांगौ जानाय ओ माखासे मा होनो बेखौ स्किल्सफोर बा मा होनो ओ आयदा ओ मा होनो बेखौ उम थांनानै थानायाव गोनां जानाय स्किल्सफोरखौ मोननो थाखाय जोंङो सोलोंथाइ गैयाबा जोंङो ओ बुथुमनानै लानो हाया आरो बे माखासे माने थांनानै थानायनि माखासे स्किल्सफोरखौहाय दा बेफोर खौ नायोब्ला जोंङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जों दा दानि जुगावहाय थांनानै थानो हा हायाखौनो जों दा बुंनो हायो आरो नोंथां। दा बिनि बेलायाव सोलों थाइनि बेलायाव नोंथाङा ओ आंनो ओ मा होनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बेलायावहाय जेन'बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि जिउआव माबायदि थांनानै थानाया माबायदि खस्थ' मोनो हागोन ना नोंथां अ बिदिब्ला दे फोरमायनानै होदो
औ दा सोलोंथाइ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला दे जोंनि जिउआव जोंहाय गोबां माखासे खामानि बा रोंनांगौ माखासे गोबां बस्थुफोर थायो। दा बै जोंहा सोलोंनाय बा मानसिनि सोलोंनांगौआ जोंना जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोबनानै थाङा जोङो बे जोंनि जिउ मोनसेखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौबा बा आखा फाखा जानांगौब्ला जोङो जोंनि ओ गेजेराव ओ बा ओ जों सोलोंथायखौ लानाया गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि सोलोंथाइया जाहैबाय जोंखौ लामा दिन्थियो। ओ बे लामा दिन्थिनाया ओरैबायदि जे सोलोंथाय जोंखौ माबोरैहाय गावनि जिउ खौ बा मोजाङै दैदेननो हायो बा आबुङै जौगासारहोनो हायो बेनि समाव ओ बिनि सायाव गासै गुदि खिथा सोलोंथाइयानो लामा दिन्थिनानै होयो। दा बेनिखायनो ओ सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि सोलोंनाय बेखौनो बुजिनाय जायो दा सोलोंथाइ खौ जोंनो मानो नांगौ होननानै बुङोब्ला जे ओ जोङो ओ ओरैनो साननानै नायब्ला नुहुरखायो जे सोलोंथाइया सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जे दिनैनि मुगाया जे माबोरैहाय जौगाबोनो हाखो गोदो माबायदिमोन दा माबायदि जाखो बैफोरनि फारागफोरखौ जोङो साननानै नायब्लानो जे सोलोंथाइनि गोनांथि बेखौ जोङो नुहरनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव जेनाखि जोंनि समावहाय सोलोंथाइनि सोराङा जोंनि गेजेराव फैयाखैमोन बै समावहाय जे स्कुल कलेज ओ जेबो लेखा फरायनायनि मोजां सुबिदा गैयामोन। गोदोनि समावहाय लामा सामा मोजां गैयामोन बा सोलोंथाइ मोजां गैयैनि जाउनावनो बै लामा सामाफोरा मोजां जायाखैमोन जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला ओ जेनाखि जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेनाखि जोङो ओ माव आगजुखौ माबोरै सोरजियो बा जोंनि गोनांथिखौ जोङो मिथिनो हायै जायो जोङो जों गेजे-गेजेराव सोलोंथायाबा जोंनि जिउ सोलोंथाइया ओ थायोब्लासो जोङो बैफोरबायदि जेना खि जोंनो नांगौ मुवा बेसाद जोङो बेफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। जे गोदोनि समावहाय ओ सुबुंफोरा जेनाखि सोलोंथाइ मोनैनि जाउनाव ओ जेनाखि ओ जि खुंनाया गोदोनि समाव एसे आलादामोन ओ दा दानि दिनाव जोङो गोबां गोदोनिफ्राय रुजुनानै नायनायाव जों गोबां जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। ओ थ' बेनि बिदिन्थि महराव जोङो मोननो हायो जे हिनजावसाफोरनो सोलों थाय होनाय दा बेनि सायावबो जोङो ओ सावरायनो हायो जे गोदोनि समावहाय जेनाखि हिनजावफोर हिनजावसाफोर ओ बिथांमोनखौ जे सोलोंथाइ लानो बादा होयोमोन होननानै खोनादों बा जाबोदों जोङो बेखौ फरायनानै मोननो हादों नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि जेनाखि आथोनखौ लानानै जेनाखि सोलोंथाइ लानो मोनैनि फ्राय गोजा ओ लानो मोनै खालामनाय दा बैफोरबायदि जेनाखि सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जों खम जाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा बेबायदिनो सोलोंथाइया ओ जोंनि जिउआवहाय जेनाखि मोजांखौ सायख'नाय नानै लानाय बेखौ जोंनो ओ हेफाजाब होयो बेखौ साननो हानायाव ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो सासे मानसिजों स बा बोरै गोरोबनानै थानांगौ समाजनि सुबुंफोरजों बेखौ जोङो सोलोंथाइया मोजाङै गियान होयो ओ जे सासे सुबुंजों खौ बोरैहाय मान होनांगौ देरसिनखौ दुइसिनखौ माबोरै अननांगौ बेनि सायाव ओ सोलोंथाइया मोजाङैनो जोंनो गियान होयो। बेजों लोगोसे जोङोहाय थांनानै थानायाव गोबां जोङो जेंना जेंसिखौ जोङो लोगो मोनो माब्लाबा समावहाय जोङो जेंना जेंसिजों बुगिनाङो माब्लाबा सुखु दुखु दा बैफोर समावहाय जोंनो सोलोंथाइया गोरोबनो हानाय गियानखौ जोनो आबुङै होयो आरो बेजों लोगोसे जोङाहाय सोलोंथाइया ओ जोंनि जिउआवहाय जे ओ सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो ओ जायखिजाया खामानियाव
सायावहाय
रोंगौथि गोनां खालामनानै बै खामानिखौ मावनो हानाय खालामनानै होयो बेजों लोगोसे आरोबाव सोलोंथाइया ओ जों जोंनि जे देहानि गोग्गोथि बेखौ लाखिनायावबो मदद खालामो मानो होननानै बुङो ब्ला जों सोलोंनायनि गेजेरजोंसो
बुङोब्ला मिथिनो हायो माबोरै मिथिनो हायो होननानै बुङो
सोलोंथाइानो जोंनो बैफोरबायदि गियानखौ होयो जे जेरैहाय मोजां आदार जाग्रा आदार जानाय जे देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय बेयाम बायदि खालामनाय आरो जोङो बायदि बेमार आजारनिफ्राय माबोरै ओ बासायनो हायो बैफोरनि सोमोन्दै जोंनो रोखा रोखा सोलोंथाइया जोंनो बैफोर गियानफोरखौ होयो। ओ बेजों लोगोसे ओ सोलोंथाइया जोंनो बोबोरै माबोरै ओ जेना खि जोंनि आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै लाखिनांगौ जे ओ सासे गेदेरखौ सनमान होनाय ओ उन्दैखौ अननाय दा बैफोरबायदियानो जोंनि ओ आब्रुथियाव गोलैयो आरो बेजों लोगोसेनो ओ सोलोंथाइया आरो बाव जोंनि जेनाखि गोख्रों गोख्रोंथि होननानै बुङोब्ला जे दावगानायनि मोनसे दोहौ बेखौ लाबोयो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइया जोंनो माखासे गोबां रोखोमनि ओ आइदिया या होयो जाय आइदियानि गेजे जों जोङो ओ आइदियाखौ जोङो बाहायनानै ओ जोंनि थांनानै थानायाव ओ नुजानाय जेंसिफोरखौ जोङो बोखारनानै आरोबाव जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो हा हायो ओ आरो बेजों लोगोसे जोंनो समाजारि जे
मावनांनो थांब्ला बा समाजनि माखासे मोजां
थार ओ खामानिफोरखौ जोंनो मोजाङै फोरमायनानै होयो बेजों लोगोसेनो आरोबाव ओ जेनाखि आथिखालाव जे गोनोखोआरि मुगा ओ बा कम्पिउटार मबाइलनि मुगा बे जुगजों बोरैहाय गोरोबनांगौ दा बैफोरनि सोमोन्दै जोङो सोलों लाब्लासो‌ मोजाङै ओ जोङो मिथिनो हायो जेजों लोगोसे सोलोंथाइयाहाय जोंनोहाय जेनाखि ओ सासे ओ जेनाखि गुन गोनां सोद्रोमा खालामनायावहाय ओ जोबोरैनो हेफाजाब होयो जोङो सोलोंथाइ गैयै मानसिनि जिउखौ जोङो मोनसे ओ ओ थांखि गैयि दिङा होननानै बुंनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला सासे सोलोंथाइ गैयै बे मानसिया मोजां गाज्रिखौ सायख'नो हायैयाव बियो ओ जे संसारनि बारा जेरै थाङो एरैनो थांफायो आ बेबायदिनो ओ जेनाखि सोलोंथाइ गैयै सुबुं